हेलौ खोनादोंना? हेलौ
औ खोनायाखै
खोनादों ना?
औ दासो खोनादों।
ओं बिदिब्ला दायो दैलांनि फिथाइ सामथाय जानायनि सोमोन्दै नों थांजों सावरायनो सै
ओ जोंथ' दैलाङावहाय गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो जेरैहाय थाइजौ, खान्थाल, लिसु आरो लेथ'खर बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जोङो मोननो हायो
औ
उम बेबायदिनो आगैया
उम
दैलांनि फिथाइ सामथाइ मा मा जानानै मोजां मोनो एस एसे फोरमायदो।
दाथ' जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ थाइजौ ओमफ्राय लिसु थालिर बेफोर फिथाइफोरखौ बांसिन मोननाय जायो नालाय बेखायनो आं बेफोरखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नालेंखरखौबो मोनो ओम ओम नालेंखरनि बिदै ओमफ्राय बिनि जानाय बाहागो ओमफ्राय ओरैनो ओम गुबुन जायगानि जेरै आफेल आंगुर बेफोरखौबो जानो मोजां मोनो मो-मोनब्ला। ओम ओमफ्राय आब'मोननि ओनसोलावलाय मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो
जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो थाइजौ मोनो खान्थाल मोनो लिसु थालिर लेथखर आरो थाइखा फिथाइ
औ
बेनि ओमफ्राय बन बैग्रि
औ
गोबां रोखोमनि फिथाइखौनो मोननाय जायो आरो मेसें बोथोरावहाय बै जलफाय जलफाय खौ मोननो हायो। बेनिफ्राय टपरि मोन मोनो
ओम
बेफोरनोसै
ओमफ्राय गोजां बोथोरावलाय उम मा मा मोनो नोंसि नि ओनसोलाव
गोजां बोथोराव बेबायदिनो बै ज- जलफि आरो
बैख्रिफोरलाय मोनोना मोना?
बैग्रिबो मोनो
औ
उम आगैया बुंनो हागोन नामा गोजां बोथोराव मोननाय फि थाइ-सामथाइनि सोमोन्दै
आंबो एसां मिथिलाय लाङा अब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय बे बैग्रिफोरखौनो मोनलाबायो। ओमफ्राय माबाफोर फिथाइ दंख'बा आं दायो गोसोआव गैला आरो ना
ओम नारें खमला
औ नारें खमला एफोरखौबो मोनो
बेनिफ्राय ओ गोखै खाजि बेनिफ्राय ओ खान्थालखौहाय माबोरैहाय जायो? बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो।
औ ओम खान्थालखौथ' ओ खायसे सुबुंफोरा ओंख्रि महरैबो जायो ओमफ्राय
बेफोरखौ माने जोङो फिथाइ महरै जायोब्ला गिबियाव खान्थालखौ गेजेरावहाय हाखावनाय जायो ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय जुदि खान्थाला गोथांब्ला अब्ला आखायावहाय थाव इसे लानानै जाहाथे बिनि ओ खान्थालनि आथाया सिथाबा आखाइयाव बिनि थाखाय थाव एसे लानानै ओमफ्राय थालिरनि बे गेजेराव थानाय जायखौ मादा होननानैबो बुङो बेखौ बोखारग्रोयो बेखौ बोखारनायनि उनावहाय बिनि फिथाइफोरखौ मोनसे गामला बा मोनसे थोरसियावहाय बख'नानै बख'नानै दिननानै जायो।
उम खान्थाल गोमोनखौ उम बेनिफ्राय खान्थाल गोथांखौ बिगुर दाननायनि माखासे रोखोमफोर दङ माने जेरैहाय
आथाया आखाइआव नाङा बेनि थाखाय जोङो मोनसे आदबखौ बानो हायो गिबियाव मोनसे गन ससे गोफार फानना लानानै नै बेखौहाय खान्थालाव दोना लानो हायो बेनि उनाव बे गनाव हमना खान्थालनि बिगुर बेखौ जोङो सिखाजों गिबियाव दानग्रोजोबनानै लानो हायो बेनि उनाव बेखौ दैजों खनसे सुस्रानानै बिनि आथा फोरखौ खारहोनो हायो। बिनि उनाव बेखौ थुख्रा थु थुख्रा दानोब्ला बेनि आथाया खम जायो आरो। अब्ला जों आखाइयाव बां द्राय आथा नांहोआलासिनो जों जानो हायो
औ
ओ बिनि खान्थालखौ खानथाल जायो। ब्ला खान्थालनि आथाखौ खौ मारैहाय फुगारो जेनेबा माबा मा मा आदब लानानै फुगारो एसे बुंदो।
अ जोंथ' बे खान्थालनि आथाखौहाय ओम बे केरासिन ओ केरासिन होनोना? बेखौ आखाइयाव लाब्ला माने खारो आरो ना। ओमफ्राय बे केरासिन लाखांनायनि उनावहाय आखाइखौ हिफोरजों हुगारब्ला मोजाङैनो खारो।
ओं
ओमफ्राय ओमफ्राय आरो जुदि माबाफोर आदबफोर दंख'ब्ला आब'आ एसे बुंनानै होदो।
ओं केरासिन जों खालामनाय जायो बेनिफ्राय आरो थाव गोथां बेजों फुगारोब्लाबो बे आथाया आखाइ निफ्राय खारनो हायो बेनिफ्राय सिखायाव नांनानै थायोब्ला बे खौबो बे आदबैनो
औ
बेनिफ्राय बुरजा नांनानै थायोब्ला बेखौ बालाफोरजों हुखयोब्ला मोजा मोजां सिनै खारनाय जायो।
औ
बेबायदिनो जों माब्लाबा खान्थाल ओं हा
अ आं नोंथांमोन नोंथांनिआवहाय मोनसे सोंथिसो सोंनो
औ सोंजागोन।
ओम मा मा मैगंखौ जों ओंख्रि
हा
मा मा ओ फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो ओ ओंख्रि महरै जायो नोंथाङा मिथियो नामा? हेल' नोंथां। हेल खोनादों ना? हेल